हेलौ
हेलौ औ खोना ओ ओ दासो खोनादों औ औ खोनाबाय दे ओं
बिदिब्ला जोङो दिनै औ खोनादों। जोङो दिनै जौ बानायनायनि सा याव रायज्लायन नामा?
औ रायलाय जायो दे। औ औ जायो रायलाय जायो।
औ जोङो दा ओ जौ होनबाथ' जौआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे गुबै लोंग्रा ना? जौ नङाबा जोंना गोबां खामानियानो आद द्रा जायो होननानै बर' सुबुं
ओ आद्रा जाना थायो।
औ ओ दा बिदिनो जोंहा गोबां ओ हाबा खास गोबां बेबायदिनो ओ प्रग्राम लायोब्ला जोंनि हाबाफारिफोराव औ गोबां जोंनि मोदाय दावदाय फुजा खुलुमनाय बायदिसिना गासैबो खामानियाव माने जोंहा जौनि गोनां थि जायो। जौखौ गोदो गोदाय आबौ आबै बैमोननि समनिफ्रायनो जौ बाहायबोनाया जागायबोदों जों मिथिया जौआ माब माब्लानिफ्राय सोर जागाय दोननायमोन ओ थेवब्लाबो जोङो बानायनायखौ नुयो नु सोरनिबा बानायनायखौ नुयो। दा जौ बानायनायाव जोंहा जा बानायनाय जोंहा गिबियावनो एमावबो नांगौ जायो आरो दा बे एमाव बानायनायनि सायाव नों जों बिथांहा माबाफोर रोंगौथि दं नामा?
एमाव बानायनायाथ' जोंना गिबियावनो जोङो एमाव बानायनो थाखाय अन गुन्दै नांगौ जायो। बेजों लोगोसेनो मिथिंगायाव मोननाय माखासे हाग्रानि बिफां लाइफां रोदाफोर बिलाइ बेफोरखौ होनाय जायो आरो जेरैहाय जेनेबा मोखोना
औ
दंफां गाखेब आरो। आ आनारस बा रैमालि बिलाइ गोरलै फ होयो सोरबा खान्थाल बिलाइ फोरबो होयो ओनदो नामा? बे जोंनिथिंजाय औ बे। मोखोना बिलाइखौ बांसिन होयो आरो मोखोन बिलाइजों दंफां राखेब बेखौनो बांसिन होनायखौ नुनो मोनो। आरो। सोरबा सोरबा बेबायदिनो रोदाफोरबो होयो नामा माबा माबा बिफांनि औ बेफोरजों लोगोसे ओ अनखौ देग्रोना लानानै उनावहाय बेखौ देनानै होयो आरो बेबायदिनो उनावहाय सोरबा फिथा बायदिबो बानायसिगोन गथा गथा बेबायदिनो बानाय फोरानो आरो जिगाबाव।
औ ओरै लारु बायदि बानायो। ना बेखौ दलर दलर बानायो सोरबा एसे सिथाव बायदिबो एसे दाब्ला दाब्ला बानायो ना अ जोङो फार्स्टआवनो बियो ओ। मा माइरङा बांसिन साब साबसिन जायो बेखौ। मिथियो नामा नोंथाङा?
ओरैनोथ' जेनेबा गासिबो माइरंआनो जायो नामाथाय बेखौ आं मोजां मिथिला माइब्रा माइरंफोरखौ बानाया नामा औ माइब्राफोरखौ बानाया बाखि माइब्रानि अनगायै औ बे आथा दं नालाय।
औ
बे माइब्रानि अनगायै आरो माइरं गोसोम बेखौ माइब्रा बायदि। दिनालाय बिनि अनगायै जाखिनि माइरं। दङ बेजोंनो बानाय जायो।
औ
आरो।
औ बे। आ एमावखौ जोंहा। ओ बे बिलाइफोरजों देनानै आरामसे दै होनानै दै एसे साबस्रिनानै जोङो। लागायनानै लायो ओमफ्राय इससे लादु बानायोना? औ नानांगौ एसे मोजां नायोब्ला साबसिन। जायो होननानै बुङो बयबो। आरो बेखौ बानायखांजोबनायनि उनाव लारु बानायखांनायनि उनाव। एमाव मोखां फोननानै होयो। ए एमाव। मोखांखौ खुन्दै खालामनानै बेयाव लागायनानै जोङो माबा मोनसे। ओ बेसाद खोबनानै दोनो बे सायाव जिगाबफोर खोबनानै दोन दोनो आरो जोङो बे एमावलायनो औ बे एमावलायनो दान खोमसि समावहाय बानायोब्ला गोसोम जायो होननानै। जोंनि। आबै आबौमोना बुङोमोन जेब्ला दान सोरां सम अखाफोर। दानसोरां सम बेफोरबायदि समाव बानायोब्ला एमावा गुफुर साफा जायो होननानै मिथियो आरो। आरो दा बेखौ बे एमावा जोंहा जौ बानायनायाव गोबां गोनां। थार। ना औ जोङो एमावनि बिबारफोरजों बो बे ओ मोखोना बिबारनि मोखोना बिबार फोरजोंबो जोङो बानायनो हायो एमावखौ। मोखोनानि बि बार जों बानायोबलाय न एम'आ साबसिन जायो। खोनायाखै
बानायो आरोना होमबा ओं खोनादों।
औ बिबारजोंबो बानायो साबसिन जायो होननानै बुङो बिबारजों बानायब्ला
जोंनिथिं माने बांसिन बिलाइजों बानायनाय जायो आरो बिबारजों बानायनो नुफेराखै आङो। सोरबा सोरबा बानायो नामाथाय? औ
औ बानायो जोंनि जायगायाव गोबां मानसिफोरानो एमाव बिबारजों बानायो।
अ
आरो जोङो दा जौगानायनि थाखाय जोंहा गिबियावनो एंखुर माइरं लाग्रोयो एंखुर माइरंखौ मोजाङै सनानै नांगौ बायदि दै होनानै जोो संनानै लायो थौ गिदिरफोराव जों सङो मोजां अर होनानै मोजां अर नङाबा बेबो खो अर बांद्राय होबाबो जेर ओंखामखौ सङो बेबायदिनो म आंनांग औ औ बे बांद्राय आथा आथा जायोब्लाबो जोंहा जौआ मोजां जाया गोखै जायो होननानै बुङो
औ बे दैखौ गोदौहोग्रोनांगौ आरो
औ गोदौ होग्रोनांगौ औ दा जोङो बेबायदि बिदिनो बेखौ संग्रोरोनानै लानानै बेनि उनाव जोङो माबा मोनसे से प्लास्टिक नङाबा ओ थालिर बिलाइफोराव जोङो एरखावनानै दोनो दिहुननानै दिहुननानै दोननायनि उनाव जोङो बेखौ जोङो गुसु खालामनानै एमाव बिलाइ फुननानै हो एमावनि एमावखौ गुन्दै खालामनानै होयो बेनिफ्राय नोंथाङा आरो माबाफोर मिथिबावोब्ला खोन्थानो हागोन
बे जुमाय बानायनायावहाय औ दा नों जेरै बुंदों बेबायदिनो जेनेबा एमाव बेहाय जोङो माइ माइरं माइरं मोजांफ्राबो संजायो बा एंखुराबो संजायो जखिस माइरं बा माखासे आथिखालावथ' रुखानाय माइरंफोरबो थायोना बेफोरबायदिबो मोनो बेखौबो औ बे रुनाय माइरंखौबो सङो आरो बे रुनाय माइरङआ माने साबसिन जायो आरो ओ संबा बेबायदिनो माने दै गोदौ होग्रोनांगौ आरो दै गोदौ होग्रोआबाथाय माने मायरं आहाय ओ सि सिगाङावनो जेनेबा माइरंखौ जमायै संबाथाय गोदो जोबनानै माने खामनो नागिरो आरो गोथां देफाया बेबायदि जानो नागिरो बेखायनो दैखौ गोदौ गुरु ो गोदौ ग्लाब ग्लाब गोदौबाथाय नांगौ जखानि जखा लानानै
औ बेयो जोंना जौआ सानथाम सानब्रैनि उनाव बिदै जायोना जों अब्ला बिदै जायो। ब्ला बेखौ जोङो थौफोराव थिखोनानै दोननांगौ जायो नङाबा जौनि बिदि आं गलामनो नागिरो
अ
आरो। गोलोम बोथोर समफोराव थाबैनो बिदै जायो होननानै जोङो मिथियो।
सानसे साननै सानसे खावसे नो जानो नागिरो दैज्लांफोरावहाय
औ जेब्ला बेयो गोजां बोथोर समावहाय बानायोब्ला जोंना बेयो बाराद्राय ओ बिदै जानो नागिरा थाब बिदै जानो नागिरा होननानै बुङो बिनि नि थाखाय जोङो जिगाब होनानै दोनोना बे गुदुं जानानै जाहाथे जाथे बेयो बिदै जायो थाबैनो दा जोंहा बे जौ बिदैफोरखौ माला बा मेंनाय समफ्राव लोंनानै होयोब्ला स्रां मोनो देहाफोरा होननानै बुङो औ माइ गायनानै माइ गायनानै फोराव हाल खदाल जावनानै फैयोब्ला हालेवनानै फैयोब्ला जोङो खुरैफा गाहाम बेबायदि लोंनानै होयो। ब्ला लायनो देहाया थाजिम जायो मेंनाया खारो होननानै बु गोदो गोदो उन्दुलांनो हा हायो होननानै बुङो आरो।
अ जेनेबा निसा जाबाय नालाय बेयावथ' निसा हाबनानै थायो नालाय बेखायनो माने उदै बुंबाय देहायाबो थाजिम मोनबाय गुसु जायो नालाय
औ आरो।
उन्दुनो ओंखारनाय जायो आरो।
औ गोदोनि समावहायनो जौ बिदैखौ लोंनानै होयोब्ला बे खिनाय जानायफोराव ओ खलेरा बायदि बायदिसिना बेरामाव बिदि लोंनानै होनानै नो जोंनि बेरामखौ गाहोयो होननानै बुङोमोन। एसेबां सैथो जों मिथिया थेवब्लाबो औ जोङो बिजाबफोराव फरायनाय बा आबै आबौमोननि जों खुगाफोरनिफ्राय जोङो- मिथिनो मोननाय जादों आरो।
औ आरो बेबायदिनो बै बे जौ गोराना
औ
खोनादोंना ओं बे जौ गोराननि दालाय फुलि थायोना दालाय फास् ग'ग्रोनाया
औ
बेबो माने गारमानि थाखाय मोजां होननानै बुङो आरोना। बेखौ लोंबा बे टनसिल बायदिसिना ना जानायफ्रा बेफोरो हामो होननानै बुंहरो फुलिखौसो आरो
औ जानांगौ बेबायदिनो
ओ माने नुदोंबो आरो मोगथाङावबो जेनेबा खोनानायल' नङा इखौहाय माने नुदोंबो आरो जायगायावनो बेबायदि लोंनानै खायसेखौ मोजां जानाय बेबायदि
औ ओ बेनि अनगायैबो जोंहा दा जौफोरा गोबां बेसेन जानो हमबाय गोबां जौ बानायनानै जोङो नखरफोर खुंनो हानाय थाइसे थाइनै रां खामायनो हानाय फोरखौ नुनो मोनो बे जौ संनानैनो
औ
नखर सुंथानोबो हायो आरो आथिखालाव जि आइ आइ टेगबो मोनबायना दा बर'फोरनि जौउवा माइब्रा बिदै जौ गोरान गिसि
औ दा जोङो जौखौ बानायनो बानायनाय समावथ' जोंहा मोनथाम जिनिस नांगौ जायो ना बे जोङो थौ नांथारगौ जायैबाय जायो जौ खौ दोनो सिङाव थायो बियो आरो बिनि गेजेराव मोनसे दंबावो जोंहा बेखौ मा होनो नोंथांमोनि जायगायाव
जोंथिंजाय मोख्रा खर' होनो नामाथाय
औ मोख्रा खर' औ जोंनिथिंजाय बेखौ गुबुन आलदा मुं बुङो जानांगौ आं मिनथिया ना आंखौ बारा ओमफाय गोजौथारनिखौहाय जोङो बुङो गंगार खान्था ना मासो होनो
गोजौनिखौहाय ना
औ बेजों जोङो मोजांहै अर सुनानै औ बिदिब्ला जोङो दोनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ औ जागोन दे
औ दे नोंथां
औ दे